हेलौ नोंथां।
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां आं होननायखौ
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ गोजोन मोनाबिलिजों गाहाम हामलायनाय हरनाय थाबाय
औ आंनिफ्रायबो गोजोन बेलासि नि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथाङा दा माबाफोर खालामदों नामा
आंथ' दा जेबो खालामाखै ज' ओरैनो नोंथाङालाय
आंबो दं बिदिनो ज'नानै होमबा नोंथांजों आं दसे सम बानलु आबादखौ माबोरै मावो बेनि बागै रायलायनो हागोन नामा दसे सम?
औ हागोन नोंथां।
बानलु आबादखौ जों माबोरै मावो होनबाथाय जोङो गिबियाव जोलैनो दोननाय बानलु बेगर बेखौ फार्स्टयावनो जोङो हा जावग्रोना लाग्रोनांगोन।
औ
हा जावग्लिना लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो बानलु बेगरखौ जोलैनि दोननाय बानलु बेगरखौ जों बेयाव सारनानै फोनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेनि उनाव जोङो बेखौ फोखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला गिदिर गिदिर जाबोयो। अब्ला आबाद मावनो बेखौ गायनाय जायो अब्ला बेखौ जोङो बै गायनाय जायगायाव बिदिनो फुलिखौ लाबोनानै जोङो बे आबाद फोथाराव जो बानलु आबादखौ मावनाय जायो बे आबाद आबाद मावनायाव जोङो फार्स्ट नो ट्रेक्टर एबा हाल एवग्रोना लानाय जायो आरो ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों
औ नंगौ।
उनाव जेब्ला जोंना हाल एवखांनायनि उनाव जोंना जेब्ला हाया एसे मोजां गायजानाय बायदि जाबाथाय जों बेयाव गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेनि उनाव जोङो बेखौ गायखांनायनि उनाव थिब एबा जौ आलि बेफोरबायदि खोना होनाय जायो आरो बानलु बानलु आबादाव
औ नंगौ।
बेनि उनाव जोङो बेखौ जेरै एम्फौ एम्फौआ अरस' अरस'नो हाया जा जाहाथे बेफोरनि मुलि बायदिसिना बेफोरबायदि होनाय जायो।
औ औ।
बानलु बानलु होनबाथाय जोङो बानलुखौ जोबोद जोथोन लानांगौ आरो।
औ।
जाहाथे बोरमा मोसौ बेफोर हाबैनि बेनि थाखाय बेरा होनांगोन आरो एम्फौनि मुलि बानलु मोजां जानाय मुलि हासार बेफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जों बानलु आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बानलुआबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै जों होनो बानलु सि सिब्र' बानलु बानलु सिब्र माने बानलु खेबजां बेखौनो होननाय जायो।
औ औ‌।
आंथ' बारा मोनथिबा बानलुनो आंखौ जिखुनु गोबां नाम थायो आरो बानलु नाम जोङो माबे। बोथोराव माखौ गायनाय जायो बेखौबो थि खालामनाय जायो बे बानलु बानलुखौ नायनानै दैज्लां बोथोराव बेलेग बान लु गायो मेसें बोथोराव बेलेग बानलु गायो बेफोरबायदि आरो नोंथां।
औ।
जों। जों दा मां बानलु आबादखौ मावबाथाय जोंहा रांनि मुलाम्फा फैयो।
औ।
दैज्लां बोथोराव जोंहा बानलुनि आबाद मावोबाजोबोद मुलाम्फा फैसिनो आरो नोंथां मेसें बोथोरनिख्रुइ
औ।
दैज्लां बोथोर होनबाथाय जोंना दैज्लां बोथोराव बारा बानलुनि आबाद बेफोरबायदि मावनाय जाया।
औ।
बेखौनो बेनिखायनो जोंना दैज्लां बोथोराव मुलाम्फासिन जायो आरो मेसें बोथोरनिख्रुइ।
औ।
दा नोंथाङाबो बानलु आबाद मावनायनि बेफोरनि आबाद मावनायनि बागै। दसे सम फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जों बानलुखौ नांखागौ जोंनो। मानो होनोब्ला जोंहा ओंखै संनाय फाजा ओंखाम जानायफोराव जोंनो बानलु गैयाबानो जाया। ओ ओंखाम ओ खाजाखौ जानो ख'हाबनो। ख'हाबनायनि थाखाय। बिनि थाखाय जोङो बानलुखौ जायो आरो। बेखौ बोरै आबाद मावो होनोब्ला जोङो सिगाङावनो। नों होलांनाय बायदि। हाखौ फार्स्टावनो जावग्लेनांगौ बिनि उनाव जोङो। ओ जावायनो जोङो बानलु गोमोनखौ। जोङो दैजों बेखौ साफा खालामनानै जों बेगरखौ बख'ग्रोनानै जोङो बेखौ। फोरानग्रोना लायो आरो।
औ नंगौ।
बेनि उनाव जोङो बेखौ दैयाव दसे सम। सोमना दोननानै बेखौ जोङो बोखांनानै। फोरानबावनानै जों बेखौ। हाखौ जावग्ललिना दोननाय। गुन्दै हा गुन्दैयाव जोङो बेखौ गारना होनांगौ आरो।
औ नंगौ।
बिनि उनाव बानलु जावैनायाव जोङो बियो अखाया। अखा हाबा जेरै बुखारलाङा। बानलु बेगरा बिनि थाखाय जोङो बेखौ थालिर बिलाइ एबा। प्लास्टिकजों जोङो खोबनानै होयो आरो।
औ नांगौ।
अब्लासो गरम जानानै बियो खिलिबोयो आरो
औ नंगौ
जेब्ला खिलि बोनानै बिलाइ महर लायो। अब्ला गोजौ जायो अब्ला बेखौ जोङो फुनानै। जों दाबसे जायगायाव हालेवनानै। बेखौ जोङो गायो आरो‌।
औ नंगौ नोंथां।
फोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ आलि खोना होयो। हाग्रा हाग्राफोर रज'बा जों बेखौ सनना होयो।
औ नंगौ।
बिलाइफोराव एम्फौ। बिलाइफोरखौ एम्फौ जायैनि बायदि जोङो। बेखौ एम्फौनि मुलि होनानै जोङो। लायो आरो बिनि उनाव जोंहा हाग्राफोरखौ गुदिनि हाग्राफोरखौ जोङो फुनानै होयो। आरो हासार होयो आरो।
औ नंगौ
बानलुआबो बेलेग बेलेग दङ। बेलेग बेलेग जातनि जेरै बानलु सिब्र' बानलु बालु सिब्रह एबा खेबजां आरो ओ आंथ' बारा मिथिया बानलुफोरनि नामखौ बेखिनियानो नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ
औ
बानलु सिब्र बानलु सिब्रखौबो जोङो बिदिनो गायनांगौ जायो आरो। बिनि उनाव जोङो बेखौ मोसौ बोरमा एबा बायदिसिना जिब जुनारफोरा हाबनो हायैनि थाखाय जोङो बेखौ नेट सोंनानै होनाय जायो आरो।
औ
बेनि उनाव जोंहा फिथाइ थाइबा बेखौ जोङो खानानै फानहैनाय फानहैनानै जों रांबो खामायनो हायो आरो।
औ औ
गोबां हादरावनो बे बानलु फिथाइखौ गायो आरो जाग्रा जाजाग्रा एवनानै जाग्राबो दङ।
औ औ
औ जेरै चाइना जापान सब हादरावनो गायो आरो बानलुखौ
औ औ
आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां नोंथाङा ओ जिंखा पथल गायनायनि बागै आबाद जिंखा पथल आबादखौ बोरै गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
जोङो जिंखा एबा पथलखौ बोरै गायो एबा आबाद मावो होनबाथाय जोङो बेबायदिनो जोङो जिंखा जेराव जों जिंखा गायगोन एबा बदल गायगोन बे जायगा जोङो हालौगोरना लागोरनांगोन।
औ औ
बेनि उनाव जोङो बेहाय पटल पटलखौथ' जोंथ' बेनि माबाखौसो पटलनि थानाय ना मा होनो बिदिखौ बिदि जोङो बेखौ ओरै फानफबनानै बेेरायनानै बेखौ हायाव फबनानै दोननाय जायो आरो।
औ नंगौ
बेखौ मेरायायनानै हायाव फबना दोननानै जेब्ला बेयो खिलिबोयो अब्ला जों बेनो दिरुं दिरुंखौ सोंना होयो जे माननायनि थाखाय
औ नंगौ
बेखौ जोङो मान होनो थाखाय जोङो बेखौ बैसां बानायना होनाय जागोन आरो ओमफ्राय।
औ औ।
बैसां बानायना होबासो अब्लासो बिसोर मानखोनो हागोन ना गोजौआव।
औ।
बिनिथाखायनो जों बेखौ बैसां बानायनानै दोननाय जायो आरो बेखौ जोङो। जोथोन लायो होनबाथाय बोरै बेयो। जोङो दानि नों होनलांनाय बान बानलु आबादाव जिब जुनार हाबनो हायिनि थाखाय नेट होयो होननानै। बेयावबो बेफोरबायदिनो होनाय जायो नोंथां।
औ औ।
बे बिदि होखांनायनि उनाव जोंना। दाउ अमा बेबायदिनो बोरमा मोसौ जिब जुनार हाबनो हायिनि थाखाय नेटखौ होनाय। दोननाय जाबाय।
औ।
बे उनाव जोङो बेखौ। एम्फौ एनलानिफ्राय बासिनो थाखाय बेखौ जोङो मुलि बिदि। बेफोरबायदि होनाय होनांगोन आरो नोंथां।
औ।
बेनि उनाव जोंना फिथाइया मोजां जाथो एबा बिफांफोराव मोजां जाथों होननानै बेयाव जोङो हासार हासार होनाय जायो गुदियाव।
औ।
जेब्ला अब्ला बेहाय गोजौ गोजौ हाग्रा बेफोरबायदि खिलियो खायसे। खायसे खायसे हाग्राखौ सनना होयो आरो खायसे खायसे मा होनो हाग्रा थैनाय मुलि होनाय जायो आरो बे हाग्रा थैनायनि मुलि होबा जोंना हाया गाज्रि जालाङो।
औ
बेखायनो बांसिनानो दाना जों नुनो मोनो दाना जोङो बेफोरबायदि सननायखौ बारा नुला नुनो मोनला बांसिनानो हाग्रा थैनानै मुलिखौनो बाहायो आरो।
औ औ।
बेनिखायनो जोंना आबाद मावनायाव दा मा आबाद। आबादा बारा जाबांला बेफोरनि थाखायनो।
औ
बांसिन मुलि बाहायनायनि थाखाय। जिंखाखौबो बिदिनो जोङो। जिंखा बेगर एबा जोलैनो दोननाय न'आवनो दोनखानाय नङा नङाबा बेखौ। गलायावबाबो मोनो बे बेगरखौ।
औ।
बेखौनिफ्राय जोङो बेबायदिनो फथलखौ जेरै हालवनानै फाय बेफोर बायदिखौ हालौवनानै गोजौ माथावरि बायदि होनानै बेहाय जोङो बेंगार। जिंखा बेगरखौ थुना दोननाय जायो।
औ।
थुखांनायनि उनाव जेब्ला जोंना बे। खिलिबोयो अब्ला बेबायदिनो जों बेखौ मान होनो थाखाय जोंना बेहबो बैसां लुना दोननाय जायो आरो बेहा। मान होनो थाखाय
औ औ।
बेबायदिनो जोंना जिंखा जिंखाया जेब्ला फिथाइ गोरलै गोरलै ओंखारो अब्ला बे फिथाइखौ जोंना मा होनो। जोंङो आबाद मावग्रा आबाद मावनाया बे फिथाइखौ जोंना मोजाङै‌ जोथोन लानांगौ आरो।
औ।
नङाबा जोंना एम्फौ एनला बांसिन सुनाय जायो जिंखा जिंखा फिथायाव।
औ
आरो दाउ दाउफोरा जिंखा जिंखा फिथाइखौ जायो आरो बेनिखायनो जों जिंखा आबाद मावो। मावबाथाय जोंङ नेनांगौ मानो नेनांगौ जायो आरो नोंथां।
औ।
बेफोरबायदिनो जोङो दाउ बोरमा मोसौ बेफोरनो हाबनायनि थाखाय बेफोर बायदि। जोंथ' बेराखौ होना दोनखायो आबाद मावबाथाय गासिबो।
औ।
थिग बेबायदिनो जों बिदिनो मावो आरो जिंखा पथल। बानलुनि आबादफोरखौ आंथ' बारा मिथिबाङा।
औ
बेफोरनि बागै माबोरै माबोरै मावो आं नुनायखायसो बुंदों। आंबो मावाना। औ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
थां नोंथांजो राय्लायनो मोना। मिथियैखौ मिथिनो मोना आबादनि बागै। ओ गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
दे होमबा दोनथ'नोसै नोंथां।
औ।